औ खोनादोंना ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि दा?
उम फ्रियाथ' फ्रियानो दं ओरैनो दं नोंथां गरमखाय ओरैनो जिरायना दं।
ए ओमफ्राय ओरैनो खबरफोरा बोरै मोजां?
खबराथ' नोंथां मोजाङानो नै गेजेरगा गेजेराव मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं आरो ना।
मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा बिदिनो गेजेरावनो दं। नोंथां नालाय?
आंहाबो मोजाङानो दे। ओमफ्राय ओरैनो दैलांनि खबरफ्रा
नोंथां नै दा गरमथारना सान्दुं दुंदों एसे दैनि प्रब्लेम जादों नोंथां गायनाय फुनायाव।
अ औ हो
मा होनदोंमोन नोंथां?
ओ आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सावरायनो होननासो कल खालामदोंमोन नोंथाङा सा सावरायना हागोनबा
औ औ हागोन नोंथां ओरैनो दा आंथ' फ्रियावनो दं नालाय सावरायनो हागोन
अ
माबा खोथामोन नोंथां
औ खोथाया बेनोदि नोंथाङा ओरैनो मा मा जानो मोजां मोनो ओंखिफोरनि बिथोराव जेनेबा
ओंख्रिफोरनि बिथोरावबाथ' नोंथां आं बर'नि ओंख्रि होनोबाथ' अनला ओंख्रि जानो मोजां मोनो नोंथां अनलाजों दाउ 'जों आरो सबायजों साम'जों बिखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो ना ओमफ्राय आरो नार्जिजों अमा बेखौबो गोथाव मोनो आरो नोंथां
ओ स' नो-नोंथाङा सबायजों ओ स-सबायजों दाउजों जानो गो-गोथाव मोनो नामा?
सबायजों दाव सबायजों दावजों नङा नोंथां माबा सबायजों साम सबायजों साम'सो ओमफ्राय आरो अनलाजों दाउसो नोंथां।
अ होमबा अनलाजों दावजों नोंथाङा जानो गोथाव मोनो होनदों दा? स' नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा जि अनलाजों दाउखौ बोरै सङो?
औ नोंथां फोरमायनोलाय हागोन। होमबा नोंथां नोंथाङा खोनासंलां आरोना अनलाजों दावजों बोरै सङो बोरै माबा खालामनांगौ आं एसे एक्सप्लेन खालामगोन आरो आं मिथिनायखौ आरो ना नोंथां
औ दे
गिबियावथ' अनला ओंख्रि संनो होनोबाथ' नोंथां अनलाजों दाउजों संनो होनोबाथ' नोंथां माबा माइरंखौ बिदिनो नों जेसेबां होनो एसेबांखौ सुग्रोबाय आरो ना सुनानै ओमफ्राय दसे खेरखाफोराव सुबाय आरोना नोंथां। माने दै दै गलांग्रायाव आरोना नोंथां बे खेरखाफोराव सुनानै सुनानै दोन माने दोनबाय आरो दसे ओरैनो दै रानस्रां स्रां सान्दि दै रानस्रां सान्दि माबानानै ओ दोनबाय नालाय बेनिफ्राय आरो बे रानबाथाय उवालाव उवालावबा दाथ' ग्राइन्डार मेसिन ना मा होनो बे माबा खालामग्राया बानलुफोर माबा माबि खालामग्राया मिक्चार मिसिन ना मा होनो मिक्चार मेसिन नावबो खालामामजायो आरो गा- उवाल गाहेन गोदो गोदायथ' उवाल गाहेनावसो देयोमोन बांसिन नोंथां। उवाल गाइनाव उवाल गाइनाव देनै- दबाय देनानै आ रो माने जेरावनो संगोन दाउ द- दाउ बेदरजों दाउ बेदरजों संगोन नालाय नोंथाङा आं दाउ बेदरखौ दाउखौ बुथारबाय बुथारनानै आरो बेखौ बेदरखौ गोदाखां गोदाखांनायनि उनाव बेदरखौ एवफ्राम लाबाय नोंथां। खोनादों नोंथां? गोसा खोना दोंना नोंथां?
औ खोनादोंं।
ओमफ्राय बे बेदरखौ एवफ्रामना लानाय लाखांनायनि उनाव बेदरखौ हायखांना दोनबाय आरोना नोंथां ओमफ्राय आरो माने दैखौ सारायाव साराय बे माबा मोनसे बासोनाव नों संबाय नालाय नोंथां बेखौ माने दैखौ ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होनांगौ आरोना नोंथां।
औ
ओमफाय आरो बेखौ माइरंखौ अन गुन्दै देबाय नालाय अन गुन्दै देनायाव बे ग्लब ग्लब गोदौनायाव माबा होनांगौ आरोना नोंथां माबाखौ माने ग्लब ग्लब गोदौनायाव होआबाथाय माने गथा गथा जानो हागिर गथा गथा जानो नागिरा आरोना बेखौबो अन गुन्दैखौबो माने गथा होनो आरोना नोंथां माने एसे मा इसे बिदि होनांगौ आरो नङाबा गथा जानानै अनला ओंख्रिया गाज्रि जानो नागिरो अनला ओंख्रियाव ओमफ्राय नोंथाङा
खारै एसे होजायो नङाबा सदा ना मा होनो नोंथां?
औ
सदाखौबो हो जायो इसे ओमफ्राय बेदर ग्लब ग्लब गोदौबायनालाय नोंथां बेदरखौबो बो बेदरखौ होसननानै ओमफ्राय बिदिनो संख्रि बानलु हालदै हालदैथ' हालदैबो होजायो नोंथां इदिनो।
खारै ओंख्रिबाबो हालदै होजायो आरोना। बिदिनो जासिगोन आरो दसे गोबाव थानानै जालांसिन आरो नोंथां माने गोबाव बानायबाथाय गोथाव जासिगोन आरोना बिदिनो संनानै संख्रि बानलु हाल दै मस्ला होबानो मस्ला होनोबा होजायो होआबाबो होजा होनो नों होनो गोसोबा होजायो होनो गोसो गैयाबा होजाया आरोना नोंथां। नोंनि गोसो बायदिसो नालाय।
उम उम।
रो नोंथाङा माबा मोनसे माबाबावनो सानदों नामा मा होनो फोरमायबावनो?
अ स' ओ नों-नोंथाङाबो जोबोद मोजाङैनो स ओ ओंखाम ओंख्रिनि बागै मिथिगौ माने आंबो आंनि बागै एसे खोन्थानो सानदों ओम
थां मोनथिनायालाय।
स' आंबो आंनि मोजां मोननाय ओंख्रिनि बागै फोरमायनो सानदों आंनि मोजां मोननाय ओंख्रियाथ' दिनो ओ सबायजों दाउ उम आं सबाइजों दावखौ बांसिन जानो मोजां मोनो ओ ओ ओरैनोथ' ओ जों ओ स-सबाय ओंख्रिखौ बोरै सङो एसेबाबो मिनथिखायो जानांगौ। बे फासआव ओ दाउ दा-दाउआथ' जेनेबा लकेल दाउ बा दा दाउ बयलार मोननैजोंबो संजाखायो नङा होमबा? स' फासआव ओ दाउखौ बिदिनो हाथाइनिफ्राय बायबायबा न'आव बुथारनानै दोनबाय गोदाबाय। गो-गोदानानै दाउखौ जेनेबा नोङो दै गुदुङाव फासआव सो-सोमगोरो ना मायो दसे सोमदो। ओमफाय सो-सोम-सोमनानै एसे सुबाय सु-सु-सु-सुनानै दोनबाय बा सुनानै दोनखांनानै उनाव उनावहाय माबाबाय ओ सबाइफोरखौथ' जोङो फासआव हुख्रेमगोनाङा दालाय। सबायखौ ए फास्टआव एसे एवस्रोबाय एवनानै हुख्रेमबाय हुख्रेमनायनि उनावहाय ओमफाय इदिनो दसे रु नांगौ नालाय सबायखौ ओ ओ ए बे रुनो थाखाय नोङो न'आव गेस गेस कुकार दंबा गेस कुकार नङाबा ए माबा बा मोनसे ओ एसे थौ नङाबा दे-दे-दे-देबसिथेबलाफ्राव रु-रुनो हायो इयाव द-दसे रुबाय। र-रुनानै बेखौ रुखांबाथाय ओ ओइ फारसेथिं सारायफ्राव ओ‌ बे-बेदरखौ थाव संख्रि फानलु होनानै एवबाय दसे। ओ बेदरखौ ए-एवनानै बिदिनो दसे माबाबाय ओ लसे गोबाव ए-एवनायनि उनाव फानलु संख्रि मस्ला बायदिसिना आरि होबाय। होनानै ओमफाय बिदिनो ओमफाय दै होबाय।
औ।
ओहो दै होया ओ दो ओ दो-दै होआ माबा होगोरो फार्स्टआव बै सबाइ रुनाया बे बे सबाय रुनायखौ होबाय ओमफ्राय सबाइ रुनायखौ अ होनानै बेयावनो खारै होफाखाबाय आरो
औ औ नोंथां।
ओ खा-खारै होबाय ओमफाय खारै होनानै बिदिनो दसे गोबाव नो इदिनो गोदौ होबाय गब्ल गब्लनो ओ गब्ल गब्ल गो दौ उनावहाय इदिनो ओ फ्राय मोनहां जाबाथाय नोङो नोंसिनि न'आव दुन दियाबा ओ इदिनो गंगार दुन्दियाफोर मोनोबा होनो हादो। मोना मोदोमनायनि ओमाय ओमफ्राय इदिनो मोनबाय आरो इदिनो ओंख्रिया ओमफ्राय उनाव संख्रि साखि संख्रि साखियावबोथ' जायाना सं साखियाबाथाय नोङो माने संखिनांगोना नाङाथ बेखौ मोन्थियाना। बेखायनो संख्रि साखिनांगौ। साखिदो साखिनानै जादो आरो इदिनो इदिनो बिराद गोथाव जायो जा बा माने जाबाथाय जाबाय थानो लुगैलायगोन आरो सबाय
अ माने नोंथां बारा माने सबाइजों दाउजों जाफेराखै आरोना बां-बांसिन आं सबाइजों साम'जोंसो जाफेरदों आरो ना। थां।
ओ मा जाफेरदों?
सबाइजों साम'जों नोंथां।
ए सबायनि साम'जों सबाइनि साम'आबो गोथाव जायो। जानाया खिन्थु जोंहा सबाइनि साम' बारा जाया इसेबां बोसोराव खन खोनफा गाहामल' जायो जोंहा।
माने नोंथां माने साम' ओंख्रि जाबा होनो माबा आबै आबौमोना होनदोंमोन आरो ना माने मेगननि थाखाय इसे मोजां जायो होनदों आरो ना माने मेगननि बेमारनि थाखाय खोनानाय बायदियावसो आरोना नोंथां।
अ। बेखौथ' आबै आबौ मोना होनबायानो थायो दा बेसेबां सैथो बेखौथ' मिथिला आरो।
औ नोंथां बेसेबां सैथो बेखौथ' मिथिला मिथिनायाथ' होमबाबो होमबाबो दा फोथायनाय लायो आरोना। जायो होननाय होननायखाय एसे एसे जायो आरोना।
औ।
बा बाराथ' मोननो थांलाना दानि जुगाव साम'खौ। अबबा अबबा जायगायावथ' मोनोनो थांला नोंथां अबबा अबबा जायगायाव दं आमफ्राय अबबा अबबा जायगायाव मोननो थाङा माने बारा मोना आरोना एसे एनै मोनो।
औ
नोंथांमोननिखै साम'फोर मोनो नामा?
जोंथिंबो साम'आ इसेबां मोननो थाङा। बिदिनो अ ओ बि बि बांसिन जोंनिथिंबो मानसिफ्रा बिलोआवसो लायो बा हाथाइ हाथाइनिफ्राय बायना जायो आरो सामुखौ सम सम फुख्रिफ्राव मोनो न'नि फुख्रिफोराव खिन्थु इसिबां माने मोना आरो
औ जोंनाथ' नोंथां ओरैजाय एसे जोंनि खिनियावथ' एसे बोरि गोरानसो ओरैजाय माने जोंनि गामि खाथियावनो आरोना ओरैजाय गामि खाथिखैजायसो एसे दै दं आरो ना ओखैजाय जोंनाथ' ओरै एसे गोजौ जा योना जोंनाव दा दैनिया दैनि दैयानो फैया माने जोंहा माने माइ गायनायफोराबो बेलेगनावसो गायो आरोना। जोंनाव दा गयफोरसो गायलाबायनानै दोनो ओमफ्राय
साम'खौनो माने बायनासो जानांगौ जायो आरोना नोंथां माने गुबुन सुबुंफोरा- बिदिनो फालांगि खालामा नाफोर फानग्रा- फोरा बिदिनो- नाफोर फाननाय सुबुंफोरा लाबोयो मालाबा न' न' हाबना फानो, बेयावनो बायनानै लाखिनानै जायो आरोना नोंथां,
अ ओमबा ओ- ओमबा दे होमबा नोंथां टाइमाबबो जाबाय दोनथ'नोसै होमबा,
औ औ नोंथां दे,